खोनादों ना औ आदसा
आं नोंथांनो फन खालामनायनि जाहोना जाहैबाय बे समाव जोंनि गेजेराव माने गोबां जे बारहावाया माने ओरैबायदि मोनसे मा होनगोन बेखौहाय गुबुंले जालांबाय बिनि सायाव रायलायनो नोंथांजों आथिखालाव मा मा जाहोननि थाखाय जोंनि बे बार हावाया गुबुंले जालांखो बिनि सायाव नोंथाङा एसे ओ आइडियाफोर दं नामा
औ नोंथां ओ बार गुबुंले बारहावा गुबुंले जानायनि सायावथ' बिदिनो गोबां माबा दङ जाहोन दङ फोरमायनो हागोन हानायालाय
औ नोंथां
ओ नोंथां बेफोरबायदि एक्सट्रा माबा ओ आवाजफोर खोनादों नामा नोंथाङा आंनि जामबुंनिफ्राय
मोजाङै खोनादोंथ'
मोजां खोनादों आदसा दे होनबा गिबियावनो ओ गिबियावनो आं बेखौ सो बुंनो सानो माने जेब्ला माने सिगां दंफां लाइफांफ्रा बारा दङमोन आरो जोंनि ओ
अफ्रा हान्था मेलानि राहाफ्रा माखासे जौगायाखैमोन आरो माखासे दारिमिनफोर गिदिर गिदिर बहायनाय जायाखैमोन नोंथां आरो लोगोसे बेबायदि गोबां माने आधुनिक आधनिक माने गोदान गोदान बेबायदि ओ गाज्रि गाज्रि गेसफोर बा गाज्रि गाज्रि बमा बिस्कटफोर जाय बेरनानै दंस' खालामो बेफोरबायदिखौ माने इसां बानायनाय जायाखैमोन होमब्ला बै समाव माने माबायदिमोन बाराजोबां जोबोर गोग्गो आरो मोजांमोन थाजिममोन बै समाव दायो जोंनि प्रिथिबिआ लासै लासैनो जौगाबोबाय थादों नङा होमबा नोंथां लोगोसे गोबां बिदि बिदिनो गिदिर गिदिर दारिमिनफोर बहायदों लोगोसे बिदिनो गोबां गारि गराफोर हान्था मेलानि थाखाय बिदिनो गिदिर गिदिर ओ गारिफोर बानायदों नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ दे
ओमफाय बिनि दाउ जाउनाव मा जादों बिनिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि बे ओ गेसफ्रा कार्बन फ्रा जोंनि बारहावाखौ गुबुंले खालामदों जों बेखौ डाइरेक्ट जोंनि लंथं मेगनजों जों नुनो हायो हायो नोथां नङा होमबा लोगोसे आरो बुहुद जाहोन दंबायो लोगोसे नोंथाङा दा ओ दारिमिनफोरनि बिसयाव रायलायोबा जों गावनि माने माबाजों मेगनजों जों नुनो मोनो दिनै दा ओरै मेघालया साइडथिं जिबायदि इटान अइलनि माबा बाहायदों नोंथां ओ दारिमिन बहायदों बहुद गिदिर दारिमिन नोंथाङा बेखौ रादाबफ्राव नुदों खोमा
आं इसेबां मानि बेखौहाय औ खोनानो मोनदों औ आं इसेबां मानि बेखौ माने दा मिथिनाय जायाखैमोन नोंथां आं बिनि बिसय बां फ्राय माने बुंनो हानाय नङा आरो बे मेघालयानि नोंथाङा जे दा बुंलांदों बेनि सायाव आरो
औ औ औ नोंथां होमबा आं बुं नि बे जायगायाव माने बे ओनसोलाव जि दारिमिन बहायदों बेै इ थानयलनि दारिमिन जि बहायदों बिनि खाथि खाला बे रादाब फाव आं फरायना मोनदों माने बिथांमोननिफ्राय ओंखारनाय बे कार्बन फ्राय माखासे गोसोम रोखोमनि बे उखुन्दैफ्रा माने एरियाखौ बिथांमोननि ओनसोलखौ फुरा गाज्रि बानना लादों, नोंथां। जेरै माने बुंनो थांङोब्ला बे एरियानि माबाफोरा मानसि फोरा बे एरियानि गायनाय फुनाय आबादफ्रा बै इथानयल दारिमिननिफ्राय गनाय गेसफोरजों दिनै गाज्रि जाबोनो हमदों मने गाज्रि जाखाबायानो। लोगोसे बहाय थानाय मा सुबुंफोरनि ओ देहाफोरखौ दिनै केन्सार बायदि एकदमबारे बिराद गाज्रि बेमाराव सोलायहोदों आरो जों बेखौ एकदमबारे रोखा रोखा जोंनि मेगनजों जों नुनो मोनो। आरो बिदिनो बहुद बिदिनो जायगा दंबायो लोगोसे नोंथां नोंथांमोना नु बावगोन जेरै ओ इउ पि, बिहार नोंथांमोना बवहाय नुबावगोन बारहावा गुबुंले जानायनि गोबां बहायनो गिदिर गिदिर बिदिनो ओ सोर सोरनि दारिमिन बहायदों सोरनि दारिमिन बहायनानै बिनिफ्राय एकदमबारे गा गनाय गाज्रि गेसफ्रा, नोंथाङा
नुनो मोनगोन माबायदि बेसेबां माने गोसोम कार्बनफोर बेबायदि गाज्रि गाज्रि गेसखौ बोयो आरो मानसिनि मोदोमाव हाबनानै मानसिनि देहाखौ नसथ' खालामो, लोगोसे आबहावाखौ खौ खालामखाबायानोसै आबहावाजोंसो लोगोसे जि अक्सिजेन नांगौ बेहाय मिक्स खालामनानै जोंनि देहाखौ एकदमबारे आख्रमन खालामो आरो नोंथां, नङा होमबा? लोगोसे नोंथाङा बेबायदिनो जोंनि गोदोनि बम्बे सोहोर दा बेखौथ' ओ ब्लेक सिटि होननानैबो मख'नाय जायो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ औ
औ बेबायदिनो गोबां बेबायदिनो जायगा दं आरो। बुंनो थाङोब्ला लोगोसे आरो बेबायदिनो बारहावा माबानायनि गारजि जानायनि बहुत माबा दंबायो जाहोन दंबायो जेरै बुंनो थाङोब्ला बिदिनो ओ दावहाफोर मोनसे हादोर मोनसे हादोर दावहा नांनानै बैहाय बाहायनाय माखासे बमाफोरनि गेस जाय गेसखौ माने जोंङो मालाबाबो फोजोबस्रांनो हाया नङा होमबा नोंथां? औ। मालाबाबो जों जोबस्रांनो हाया बेफोरबायदि गेसफोरा दिनै जोंनि बारहावायाव मिक्सानि दङ
नोंथाङा नुनो मोन मोनगोन बेबायदिनो दिनै रासिया आरो इउक्रेननि माबा जादों नङा होमबा दा बेहाय नै मस्क' सोहोराव बेबायदिनो
गिदिर गिदिर बमा गोलैदों, आरो बिनि जाउनाव बे ओनसोलाव मा जादों? बिथांमोननि ओनसोलाव बिथांमोननि ओनसोलनि जि अखाफोर बे एकदमबारे गोसोम अखा हादों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों रादाबखौ नङा होमबा नोंथां? बे जाबाय माने बारहावा गुबुंनाय आरो एकदमबारे जोंनि ओनसोलफ्रा जों लांदों नाथाय माने जों